हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
हेल' औ औ खोनादों औ खोना खोनादों खोनादों औ दे
मा खालामदों नोंथाङा?
नाङो ओरैनो दंथ'यो नै
अ माबाफोर खामानि दङ नामा?
खामानिथ' गैया दसे उनावहाय खामानि ओंखारगोन
अब्ला नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे
दायो आं सानदों माने जोङो मबाइलखोजे बाहायो बे मबाइल बाहायनायनि सोमोन्दै मोजां गाज्रि माने मोननैबो बिथिङावहाय एसे सावरायलायनि होननानै सानदोंमोन आरो सावरायजागोन ना?
औ औ सावरायजागोन औ
उम होमबा आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनोसै नोंथाङा मबाइल बाहायनायनि बिथिङावहाय मा मा बिथिङावहाय माने मोजां मोनो मोजां नुयो बेखौ एसे फोरमायनानै होग्रोनो हागोन नामा
अ मोजां मोननायखौ ना गिबियावनो आङो मबाइल बाहायनायखौहाय सुबुं फोनांजाबनायनि थाखाय बहुद मोजां होननानै सानो मानो होनोब्ला जोङो गोजान जायगायाव थाबै थांनानै खौरां हैनो हाया बेबायदियावहाय माने जोङो गोजान गोजान जायगायाव थालायनानैबो खेबसे फन हरनायनि गेजेरजों बा मेसेज खेबसे हरनायनि गेजेरजोंनो सासे सुबुंजों रायज्लायनो हायो माने फोनांजाबनो हायो हायो आरो बिनि थाखाय बियो मोनसे मोन से मोजां आरो बिनि अनगायैबो जोङो आथिखालावहाय गोबां फरायसाफोरानो मबाइल बाहायो बेबायदियावहाय जुदि मबाइलखौ खौहाय जोङो मोजाङै बाहायोब्ला न'आवनो थानानै जोङो आथिखालावहाय फरायनोबो हानाय जाहैयो बाय आरो आथिखालावथ' बेबायदिनो इउटुबावहाय टुइटारफ्राव गोबां सोलोंथाइनि आरो गुगोलफ्राव सोलोंथाइनि बिदि आयदाफोरखौहाय होनाय जायो जोङो माने बेफोराव थांनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय गोसोबायदि फरायनो हानाय जाबाय आरो बिनि थाखाय आं बेखौ मोजां होनगोन
ओम
खोनादोंना
खोनादों खोनादों नंगौ दे थारैनो
औ बिनिफ्राय आरो जोङो बायदिसिना खौरां हादरनि खौरां मुलुगनि खौरांफोरखौहाय जोङो मबाइलावबो मोननो हायो माने जायगायावनो थानानै अबाव मा जादों अबाव मा जायाखै बेखौ मिथिनो हानाय जाबाय नालाय बिनि थाखाय माने ओ मोजां मोनो आरो बेफोरनो औ दायो नोंथाङा ओ हागोन नामा
बुंनो हागोन र' एसे बुंनि
औ
आंनि बादिब्ला ओरैनोथ' मबाइलखौ बाहाय दिहुनग्राफोरा मोजांनि थाखायसो दिरुनखादों जेनेबा सोरबाया खौ लानानै गाज्रि जाथों गाज्रि खामानियाव बाहायथों बेबायदि होननानै थ' दिरुनखायाखै जेनेबा दिरुनगिरिफोरनि थांखि ओरैनोथ' बयहाबो मोजां आरो गाज्रि मोननै गुन थाखायो नङा होमबा दा गाज्रि गुन होननानै होननानै बुङोब्ला जोंनि सरासनस्रायै बांसिनै माने फरायसायानो जा आरो सरासनस्रा सुबुं माहारिफोरानो जा बयनियावबो एसेबाबो गाज्रि माखासे गोहोम खो खुलिनायखौ मबाइलखौ नुनो मोनो आरो
नुनो मोनो औ
दा बेफोरनि बेलायावहाय फरायसाफोरनि बेलायाव बुंग्रोसै आङो फरायसाफोरनि बिनि थाखायथ' मबाइल बाहायनायाहाय मोनसे मोजाङावबो दङ दंनाया जेनेबा मोजाङावहाय बाहायनायनि स सोलाय बिसोरो आथिखालावहाय ओ गोबां ससियेल मेडियानि माने बिथिङावहाय बिसोरो माने गोजोमनानै थानाय जादों माने गोजावदों आरो बांद्राय ससेेल मिडिया बाहायग्रा जादों जेरै फेसबुक अवाट्सएप, इउटउब बिदिनो बायदि बायदि रोखोम इन्स इन्सटाग्राम आरो टेललिग्राम बेफोरबायदि गुबुन गुबुन ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरावहाय बिसोरो माने गावनि समखौहाय ओरैनो मानिे बायदि बायदि भिडिय' बायदि बायदि पस्टफोर नायबाय थानायनि गेजेरजोंहाय बिसोरो गावनि फरायनांगौ समखौहाय माने आद्रि खालामनानै लाद दों आरो फरायालासिनो खिन्थु फरायोब्ला बेखौ फरायनोबो हायोमोन बेखिनि समावहाय नायनानै मबाइलनि गेजेरनिफ्राय सोलोंनोबो हायोमोन इउटुबनि गेजेरजों फेसबुकनि गेजेरजों जों माखासे सोलोंनो हानायबो दङ अब्लाबो मानि बिसोर फरायसाफोरा बैफोर सोलोंनो हानाय ओ पस्टफोरखौ नायालासेनो नों मानिे बिसोरो बायदि रोखोमनि कमेनड बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन मोजांनि अनगायै गाज्रि गाज्रि माबाफोरखौसो बांसिन माने बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेफोरावहाय मानिे गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय नुनो मोनो जेनेबा
औ
मबाइला आरो बिदि नि अनगायै जोंहा मोनसे गेम मबाइल गेम ब माखासे गेमफोराबो माने बिराद फरायसाफोरनि जिउआवहाय माने गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने फरायनाय टाइमावहाय माने फरायसा फोरा माने बायदिसिना गेम गेलेनानै थायो जेरै मा मा गेम होनो फ्रि फायार नो
फ्रि फायार फाबजि
ओ बेफोरबायदि माखासे मानिे
नि अनगायैबो गोबां औ फैसाानि गेमफोरबो थायोना ओ थाखा फैसाखौ मा खामायनो हानाय फाय बेफोरनि गेम औ आरो आथिखालावथ' ससियेल मिडियायावहाय गोबां गाज्रि गाज्रि पस्ट होनाय नुनो मोनस सै नङा होमबा उम मोजांनिफ्राय थाबनो बिसोर गाज्रिखौ थाब सोलोङो नालाय
औ आथिखालावहाय बे स ससियेल मिडियायावहाय गुबुंले खालामग्राबो जालांबाय बेबायदि
औ औ औ लाइमोनफोरनिया लाइ फोरखौनो बांसिन जाबाय जेनेबा
उम
बेनि अनगायै बै माबाफोरनावबो जायफोरा बैसो जानाय सु सुबुंफोर लाइमोननि अनगायै बिसोरनावबोथ' एसेबाबो गोहोम खोख्लैदों खोख्लैयै नङा
गोहोम खोख्लैयो औ
उम थारमानि बिसोरबो आरो ओ न'फोरावहाय खामानि दामानि मावनायनि हाव फारसे माने बालांनाय अलसिया जालांबाय बेफोरबायदि जाबाय जेनबा मावनो मो थिया दांनो मिथिया माने मबाइलफोर नायनानै थाबाय थानाय बेफोरबायदि
दा बांसिन समावनो ओ दसे सम टाइम पासनि थाखाय माने खौ ओरैनो हगार हरनो थाखाय दसे मेंगानाय मेंगानो थाखाय दसे समबाबो जोङो मबाइलखौ नायथ'नो होननानै सानोना
औ
दा बे बेनि था
हेल' ओं औ बेबायदि बाहायनो बाहायनो होननानै सा सानो आरो जोङो जिखि या खामा नागिरो गुगोलनि हेफाजाब ओ इउटुबनि हे फाजाब माने जों जा फरायनायावबो एन्सार कुइसन नांगौ जोङो बेखौहाय गासि गुगोलावनो मोनो औ नों माबा मेबा मोन बुजियाखैबाबो जों गुगोलनि हेफाजाब लानो हायो।
उम
आरो माखासे सुबुरुनफोरबो लानो हायो। बेफोरो मोजां खिन्थु ओ गोथौै सानै थांनो नायोब्ला बेफोरबो गाज्रि होननानै बुंनांगोन आरो मानो होनोब्ला जेनेबा सासे मानसिया गाव हारसिं नोंनानै नङा होबा गोथौवै साननो नागिरहैनो नागारै डाइरेक्टहाय जोंङो गुगोलनि हेफाजाब लानो हायो लायो नालाय
औ - औ थारैनो
दा बेबायदिखौबो साननो हनो रोङै जांबाय होननानै बुंजायो आरो
औ - औ
ओ बांसिन मबाइलजों गोदोसोना थाग जाबाय नालाय जोंङो माने दसेबो फ्रि समखौहाय माने ओरैनो हगार हरला मबाइल नायनानै हगार हरो नालाय
औ
औ बेबायदियावहाय माने मानसिया गोथौयै साननो बावलांग्रा जाबाय आरो
औ - औ
नङाबाथ' जोंङो ओरैनो थानाय समावहाय जोंङो गोबां बायदिसिना मिथिंगाखौनो लानानै बा माबा मोनसे बाथ्राखौनो लानानै गोबां साननो सम मोनो नंङा होमबा
औ
ओ दा मबाइल बाहायनाय लोगो लोगोनो म मबाइलावहाय गोसोआ हाबना थासिगोन नालाय माने नोंनि सोरजलु गियान बे फोरबो हाबसोनानै थानाय जाहैयो आरो बाहेरायाव खारारा ओं
ओम गैया जालांसिगोन आरो ना सानफा एफा बेफोर माने खमायलांसिगोन आरो साननो हानाय बिदिनो
खमायलां सिगोन ओं बेबायदिनो मानसि माने जेबो रोंङै जालांसिगोन बिदिखौ नुनो थांङो आरो
ओम दा नों मा थो सानो जेनेबा बाहायजानो लुुबैयो ना बाहायालासे थाजानो लुुबैयो फरायसाफोरखौलाय नोंथाङा
बाहायनाङाथ' होननानै बुंनो हाया बेखौ नांगौबो जोंनो जोंनि थाखाय मोजांबो गोहोम खोलैयो नालाय
माने जोङो बेखौ सम सम बाहायासिनो बिदि नांगौ समावल' एसे एनै बाहायोब्ला जोंनि थाखायनो खोब मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङा मा सानो बेखौ
बिदिनो जेनेबा मानसिफोराहाय माने नांगौनि बाहेरा जोङो बांद्राय बाहायो नालाय जेब्लानाखि गोनांथि गोनांथि जायो अब्ला बे गोनांथि गोनांथि जानाय समावल' जुदि जोङो बाहायोब्ला मोजां जायो आरो बारा बाहायालासेनो नायबाय थानाय ओरैनो समखौ आद्रि खालामनानै थानायनिफ्राय गोजानाव थानानै माने जेब्लानाखि गोनांथि जायो बे समावल' जुदि बाहायोब्ला माने जोंनि थाखाय एसे माने मोजांसिन होननानै आं सानो आरो
ह सब बुस्थुआनो जेनेबा माबा नङा होमबा नांगौनि माने गोनांथिनि बांसिन नों बाहायोबा जोंनि थाखाय गाज्रि गोहोम जाखायो ना सब बिथिङावनो बेनिखायनो जों गाव गावसोहाय थाल लानांसिगोन लानांगौ आरो
बा जाथ'सिगोन नामा नोंथां दिनैनि सावरायनाया एसेखिनियावनो अ दे दे नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
दे नोंनिसिमबो गोजोननाय
नाय थाबाय दे